दा नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिहरबाय।
औ औ नों नोंथांनिसिमबो फुंबिलिनिखौ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ सासेयाव ग्रोब
औ औ। नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन। नों औ बे आयदायानो औ बे आयदायानो जाबाय गोदो सुबुं माहारिया माबोरै थांनानै था थादोंमोन आरो दिनैसिम माबायदि सोलायबोदों
औ।
गोदो जों सुबुं माहारिया गोदो हाग्रा बंग्रायाव मैहुर खालाम खालामसो थाबोदोंमोन आरो ना। माने बेबायदि समाज दानानै रायजो जाबोनो रोंनायनि सिगां सुबुं माहारिया जुनारफोरबायायदि बेबायदिनो हाग्रा हाग्रा गिदिंनानैसो मैहुर खालाम खालाम जाबोदोंमोन बिसोरो बेबायदिनो मैहुर खालाम खालाम जानानै बिसोरो बबब बबेबा दंफां दंफांनि दन्दर फोरावनो हरनि समाव जिरायोमोन आरोना बेबायदिनो गाननाय जोम जोमनायखौबो दंफांनि बिगुर नङा दंफां बिगुर बिलाइ एबा जिब जुनारफोरनि बिगुरफोरखौनो गाननानै थायोमोन आरो बै समाव माने बिसोरो गाननाय जोमनाय थानाय जानाय बेफोरखौ माबायदि खालाम खालामनानै लानांगौ बे खौ सानखांनो रोङाखैमोन उनाव सो सुबुं माहारिया बेबायदिनो लासै लासैनो बेबायदि बिदिनो ज' ज' थायै थायै बेबायदिनो हानजा जायै जायै बेबायदिनो बिसोरनि गेजेराव माने सानजफा एफा माने साननायफोरा सोलायबोदों आरो साननायफोरा एसे सोलायबोनानै बेबायदिनो सान एफा एफा बिसोरो खामानिफोरखौ मावनानै जानो रोंबोनाय जादों आरो
औ
मानसिनि ओ मानसिनियाव साननो हानाय गोहो दं जेराव मानसिनि साननो हानाय गोहोजोंनो बेबायदिनो ओ आबाद मावनानै जानो रोंजेनबोदों आरो गाननाय जोमनायनिखौ दानानै लानाय बानायनानै लानाय बेफोर खोथाखौ साननानै दिहुननानै लानो रोंबोनाय जादों आरो। बेबायदिनो गिबियाव जोङो अर जोङो संनानै जानो रोङाखैमोन नङा होनबा ओ ओ आदारफोरखौबो संनानै जानो रोङाखैमोन मानोना ओ बै समाव अर गैयामोन बेनि उनाव मान सिनाव सानखांनाय फैबाय जे उनाव संनानै जानायनि खोथाखौ सानखांनाय फैनाय लोगो लोगोनो अर दिहुनाय अर दिहुननायनि खोथाया बेबायदिनो अरखौ जोङो औ अन्थाइजों असाय अन्थाइ हुजाबनानै बेबायदिनो अरखौबो जों दि हुननानै लानो हाबाय बेबायदिनो आदारफोर संनानैबो जानो रोंबाय आरो आदार संनानै जानो थाखाय जोंनो मा नांगौ आदारनि गोनांथि जाबाय आदारनि गोनांथि जानाय लोगो लोगोनो जोंहा आबाद मावनांगौनि गोनांथि फैबाय नङा होमबा? बेबायदिनो मानसिफोरा ओ ओ ज' ज' थानानै ओ बेबायदिनो आबाद बायदिसिना मावनानै बायदिसि सिना खामानि मावनानै बेबायदिनो थांना थानायनि राहाखौबो दिहुननानै लाबाय थानायनि जायगाखौबो गावनि थानायनि जायगाखौबो गावनो जों ओ मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफां फोरनिफ्रायनो बानायनानै लानो हामबाय आरो ना ओ गोदो था-थाग्रा न' खौबो जोङो मिथिंगानिफ्रायनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरजोंनो बानायोमोन। जोंहा मोनसेबो माने आर्टिफिसियेल गैयामोन आरोना ओ जेरै बेहाइ न' लुनो थाखाय जोङो दं फांनि खुन्था औवानि खुन्था आरो उखुम बानायनो थाखाय जोङो थोरि बेबायदिनो जों गाव सैखौबो मिथिंगानिफ्रायनो ओ ओ सानखांनानै मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादखौ बेसादफोरनिफ्रायनो जोङो थाग्रा न'खौबो बानायनानै लानो हादोंमोन बेबायदिनो जोङो समाज थानानैबो रायजो जानोबोनो रोंदोंमोन आरो आरो बेबायदिनो थानायजों लोगोसे जोंहा माबा ओ खायसे जोङो नेमखान्थि बायदिसिनाफोराबो बे बेदिनो जाबोदोंमोन आरो। बेनिफ्राय जोङो ओ जिब ओ आबादखौबो जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादजोंनो जोङो आबाद मावदों। ओ जेरैहाय जु-जुनादा बोथौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै मोसौ मोसौखोनो जोङो मोसौ मानैजों जोङो संग्रायना बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बानायनानै ना नांगोल बानायनानै बेबायदि नो हालेवनायनि खोथाखौबो जों सानदों। साननो हानाय जादों आरोना साननानैनो जों बेबायदिनो ओ ओ बै समाव आबादखौ आबादखौ माबायदि मावोमोन होनबा मोसौजों हालौवनानै मोसौजों हालेवनानैसो आबाद मावदोंमोन आरो नोंङा होमबा? बेनिफ्राय दा दा माबायदि सोलायबोदों होनबा जोङो
औ
मोसो दाना समनि आंखाल एबा ओ जोङो थाबनो ओ समनि आंखाल एबा जों गोख्रै ओ गोख्रैनो एबा खम समनि गेजेरावनो गोबां बिबांनि आबाद मावनो होननानै बे हा होननानै जोङो मा बाहायो ट्रेक्टर बाहायो नङा होमबा? ओ सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोंनि साननाय हनायफोराबो जौगाबोबाय नालाय बेबाय दिनो जोङो दा आबाद मावनायाव मा बाहायो ट्रेक्टरफोर बाहायो आरो ना। बेबायदिनो जोङो गाननाय जोमनायखौबो जोङो गोदो खुन ओ एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं लुनानै जोङो गाननाय जोमनायखौबो न'आव दानानै लादोंमोन। नाथाय जोङो दा समनि आंखालजों समनि आंखालाव माने खम समनि गेजेरावनो जों गोबां जि दिहुननो थाखाय जों मेचिन बाहायो नङा होमबा?
औ ओमफाय
मेचिन बाहायो बेबायदिनो औ बेबायदिनो आरो मा होनो जोङो गोबां ओ जोंनि थानाय जानाय न' बांफोरखौबो जों सोलायनाय नुबाय गोदो थुरिजों औवाजों दंफांजों न' लुयोमोन नाथाय जों बेफोरो थोरि औ थ थोरिजों दंफांजों न' लुनायफोरा जोंना माने बोसोर नै बोसोरथामसोल' जोरो आरो बेखौ जोङो खुंफिन आरो गोदानै सोलायफिननांगौ जायो। मा बेबायदिनो बेबायदिनि थाखायनो जोङो बेसेबां बेबायदि गोदान गोदान लुफिनबाय थानो ना बे बेफोर खोथाखौ सानखांनानै मानसिया माने ओ थि माबा मोनसे सोलायनो सोलायनाय गैयि माने एकदम गोबाव बोसोर जोरनानै थानाय बेबायदिनि थाखाय गावनि नांगौ बेसादफोरखौ दिहुनना लानानै जेरैहाय थिं औ ओ थोरिनि उखुमनि सोलाय जों थिं बाहायो।
औ।
औवानि खुन्थानि सोलाय जों पाक्कानि खुन्थाबा हायो नङा होमबा दा? ओ बेबायदि बिदिनो जोङो बेफोर न'फोरा जोंनिया माने ओ खानानै लानो हायोब्ला जोङो बेखौ सोलायफिननांगौ जाया ओ बेबायदिनो गोदान गोदान ओ माने खाफिनबाय थानांगौ जाया आरो आरो जोंनिया खामानियाबो खम जालाङो खनसे खानो हाबानो जोंनिया न' खानांगौनि गोनांथि जाया नङाबा जोङो थोरिनि औवानि न' लुबाय थायोब्ला जोंहा बोसोराव बोसोर सोलायबाय थानांगौ जायो आरोना? औ बेफोरबायदिनो जोङो गोबां सोलायनाय नुनो मोनदों आरो। औ ओमफ्राय दा औ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां आंनि जाखिनि दोङो आं बुंनोसै दा दा नोंथाङाथ' गोदोनि जा खिनि सुबुंफोरा ओ गिबियाव ओ थानो रोङामोन दा बिसोरो थानो रोङैयाव बबावबा बबावबा जेरै ओ ओ जे मा बुङो बेखौ हाखर हाखर एबा गुदुंफोर हाबनानै थायोमोन आरो। ओ जिउ ओ जिब जुनारफोरनि
औ।
थाखाय गोजानाव थानो थाखाय आरो नोंथाङाबो बुङोबबाय बिसोरो माने अर रोङामोन लासैनो बिदिनो माने ओ अन्थाइजों अन्थाइ माने मिथिंगायारि ओ जाथायजों माने बिदि जादोंमोन आरो ओमफ्राय
औ औ।
गोदोनि थानाय सुबुंफोरा माने बेखौ नुजेनदोंमोन माने अन्थाइजों अन्थाइ जानानै अर सोमजिनाय दा बिदिनो बिसोर नुनानै गावसोर माने मा जायो बिदि मारै माने अरा जोंखो बेखौ बिसोरो ओ
औ अ थारैनो
ओ अन्थाइजों अन्थाइ ओ दाजाबनानै बिसोरो अरखौ सोमजिहोदोंमोन माने गोदोनि दिनाव आरो गा थानाय बिसोर माने थानो रोङामोन नालाय आरो न'फोरखौथ' लुनो रोङामोन आरो बुङोबाय मिथिंगायारि एरै बिदिनो औवानिफ्राय बानायनाय बिदिनो दालाय खुन्थाइ फोरो बुंबोबाय दा आं दानि जुगनि बागै एसे फंनैसो बुंनोसै मानोना गोदोनि ख्रुइ दा गोबां आवखावबाय मानोना दा ओ माइबा जेनेबा गंसे न' लुनोब्ला जोङो जोंनो बोसोर एबा मास नाङा मानोना फल्डिं न'होनो बेखौ। माने दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिमबो जोङो लांनो हायो आरो बिदि न'खौ। गोबां रोखोमनि दा न' बानायनाय बिदिनो ओंखारबाय जेरै टकथानिफ्राय जों बानायबोबाय थादोंमोन। दा जोङो बिदिनो इथा एबा ओ इथा आरो बिदिनो कनक्रिट बेफोरजों लुनाय जायो आरो। आरो जिउ खुंनाय आरो संनो जानो रोङोमोन नालाय दानि जुगाव गेस फैबाय जोङो गेसजों जोङो ओ जेरै गरम गरमाव जोङो बिदिनो गेसाव संना दोनबाय होनोमब्लानो हारसिं मोनना थाबाय माने बेखौ सुबाय थानो गोनां जाया नालाय। ओ बिदि गोबां सोलाय फैबाय आरो माने जोङो अरनि सायावबो ओ गेसा जोंनि थाखाय हेल्प होयो। आरो आबाद मावनाय ओ सिगां संना जानोथ' रोंबोबायमोन नाथाय बिसोरो आबादखौ मारै मावो फुलिखौ मारै खिलियो बेखौ हमना मोनदाङाखैमोन माने।
औ।
बिदिनो समजों लोगोसे मानसिनि साननायाबो एसे एसे एसे आवग-आवगायबोबाय आरो बिदिनो लासै लासैनो सम बांनायजों लोगोसे आबादखौ मारै मावो ओ मारै जोथोन लाबा मारै मोजां जागोन जोंनि बे आबादा बेखौ बिसोरो ओ होनो रोंदोंमोन आरो। बिब्दिनो ओ जे आ-आबादाव ओ जेरै सानदुङा बांद्राय दुङोब्ला आरो अखा गैयाब्ला जोंहा जबोद खैफोद जायो आरो बेफोरनि थाखायबो बासायनो थाखाय माने गोदोनि सुबुंफोरा ओ आबादखौ जेनेबा थाब जायगायाव मावनानै माने सायाव बिदिनो ओ जेरै उखुम मोनो जों उखुम
ओ
बिबदि बानायनानै साया खालामनानै ओ सान्दुंनिफ्राय रैखा खालामबोदोंमोन आरो बिब्दिनो आबाद मावनायनि सायावबो दा बिदिनो गोबां आवगायबोबाय गोदो गोदोनिख्रुइ दानि सुबुंफोरा माने जोबोद मेलेमजिबि गोजा दा साननो साननो गोनांबाबो जोंहा गुबुं गोबां बिदिनो मिसिन आगजुबो थायो आरो दा माया मोनसे जुदि आबाद मावनो अब्लाबो जोंहा दा नोंथाङा टेट' बुंबोबाय दा जोंथ ट्रेक्टरनिख्रुइबो गोबां गिदिर गिदिर मेसिन ओंखारबोबाय जेरै जोङो बिगासे हाख खौ जोङो मावनोब्लाथाय ओ मोनसे थालबोन फाल बुङो बेखौ बुङो फाल बेजों माने खनसे माने दा ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो एवनो हायो आरो आरो। जेरै जोङो आबाद मावनोब्ला जोंनोथ' दै नांगौ दै नङाब्लाथ' आबाद दा जाया नालाय जोंहा दै होनोब्लाबो बैयाव ओ मटर फिटिं खालामनानै समजों लोगोसे नांगौ जानाय समाव दैफोरखौ होनानै जोंनि आबादखौ रैखा खालामनो हायो आरो दा बिदिनो गोबां आवगायबोबाय नोंथां दाथ' जोङो बुंनानैबो बुंजोबनो हाया गोबां
औ औ दे नोंथां समाबो जाबाय ना।
औ औ जाबाय
औ समाबो जाबाय नाथाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ औ गोजोननाय थाबाय
औ